हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना?
औ दंथ'यो दामानि ओरैनो फ्रियैनो दं।
औ अब्ला दसे सम सावरायनो हागोन ना आंजों?
औ हाव-सावराय जागोन।
अ ओ बिदिब्ला जोङो बर'फोरा ओ मैहु बर'फोरनि माने मैहुर खालामनानै जानाय आदबफोरनि सायाव एसे सावरायलांनो हागोन ना।
औ सावरायजागोन खोब मोनसे मोजां आयदा मैहुर खालामनाय आयदाया। सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथांनि मिथिनायाव बर'फोरा गोदोनिफ्राय माबायदियै मैहुर खालामनानै जाबोयोमोन बा मा मानि मैहुर खालामोमोन बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन फोरमायनो। जोंनि बर'फोर होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो मा मिथिंगायावनो उम थांना मिथिंगायावनो थाबोग्रा एबा थांनानै थाग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे गोबां जाग्रा फोरखौ बाहायनानैनो एबा मिथिंगानि सेर सेर एबा हाजो हाग्राफोरनि सेर सेरनो रायजो जाबोग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बैफोर समावनो एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जाय समाव हाग्रा सेरफोराव रायजो जाबोदोंमोन बै सम फोराव गोबां सुबुंफोरानो गावसोरनि मा होनो जानाय आदारनि थाखाय माखासे उम जिब जुनारफोरनि सायाव मैहुर खालामनानै जाबोनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो जोंथ' दा गोदान मुगानि ओ मा होनो गियुन जोलै जाहैबाय नालाय जोंथ' नुवाखसै। नङा होमबा नोंथां थेवब्लायबो ओ थेवब्लाबो माखासे बिजाबफोराव फरायोब्ला मोननो नुनो मोनो दि एबा मोननो हायोदि
ओ गोबां बर' सुबुंफोरानो माख खासे ओ मा होनो हाग्रानि अमा बैफोरबायदिखौ मैहुर खालामनानै लाबोनाय बेनि उनाव मा होनो माखासे मै आरो इदिनो हाग्रानि नेवलाय सेसा बैफोरबायदिखौ मैहुर खालामनानै एबा गासैबो बर'फोरा गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै एबा गामि नाङैनो ज' ज' थांनानै मैहुर खालामनानै लाबोयोमोन। आरो बिदिनो खाथिफोराव दैसाफोर थायोब्ला बा दैमाफोर थायोब्ला बैफोरावबो माखासे गोबां नाफोर हमनाय बा उम साम' खांख्राइ नागिरनाय बैफोर हुदाफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
ओ आथिखालावबो नुनो मोनो जे गोबां बर'फोरानो बा गोबां बर' सुबुंफोरानो माखासे हाग्रा फोराव एबा अरनबारिफोराव फोरबायदि मैहुर खालामनो थांनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि दाउफोर गावहैनाय बा मा होनो ओ सेसा, नेवलाय बैफोरबायदिखौ मैहुर खालामनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
ओ-बेनि गेजेरजोंबो जों हमनो हायो जे मैहुर खालामनाया बरफोरनि मोनसे से आंगो हुदा होननानै ओ-हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ माने गोबां बिथिङावनो सुबुंफोरा गावसोरनि जाग्रा आदारखौ बुथुमनानै लानायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ।
ओ-नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो मैहुर खालामनाय हुदाया आथिखालाव दंना गैलिया? एबा गोदो गोदायथ जों माखासे बिजाबफोराव मोनबोबाय नाथाय आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनबाय नंङा होमबा नोंथां।
औ औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माने आथिखालाव मैहुर खालामनाया। दंबावो ना गैलिया।
बुंनो थांङोब्ला औ बुंनो थांङोब्ला आथिखालाव ओ-जोंनि ओनसोलाव बा आंनि मेगननि सिगांङाव नुनो बेफोरबायदि ओ-हुदाफोरखौ जोबोद खम नुसै। अब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा समाव। गामियाव थानाय जों बर माहारिया बांसिन गामियाव। थायो हिसाबै माब्लाबा समाव। ओरैनो जेनेबा गामिनि सुबुंफोरा बा हौवा मानसि। फोरा माब्लाबा समाव जर थाफ्लांङोब्ला। जेबो खामानि गैयाब्ला बेफोरबायायदि समाव जेनेबा ज ज जालायनानै बबेयावबा दाव गावनाय माबाबा मोनसे। नेवलाय सेसा बेफोरबायदि होसोनायखौ नुनो मोन अब्लाबो जोबोद खम होननांसिगोन आरो। आथिखालाव बेफोरखौ
औ जोबो गोबां खमानो जालांबाय।
औ ओ-गोदोनियाव गोदोनि सिगां समफोराव। ओ-जेनेबा उन्दै उन्दै समाव उम माखासे उम जेनेबा हाग्रायाव मैहुर खालामनो थांनायफोरखौ नुबोदों। आरो बेनिफ्राय बांसिन जेनेबा जों मैहुर खालामनायनि बागै। खोनाबोदोंल आरो
औ
बेफोरो बुंनो थांङोब्ला बर हारिया। गोदोनिफ्रायनो नोंथांङा बुंखादों दहायनो। ओ-दैमा हाजो हाला सेर सेर थानानै बांसिन रायजो जाग्रा हारि होननानै। ओ-बेफोरनि गेजेराव। बरफोरा बांसिनानो जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो गावनि जा आदारफोरखौ ओ-बुथुमनानै लायो। बेनि अनगायैबो ओब बरफोरा गाहायै बेदर। आखाइ बायदि जायो। बेफोरनि थाखाय। ओ-बेफोरनि थाखायबो बरफोरा बांसिनानो हाग्रानि ओमफ्राय मोननाय जिब जुनार बायदिफोरखौ जेनेबा बेफोरनि मैहुर खालामनानै बेफोरनि बेदर खौ जाबोनानै जिउ खुंबोग्रा मोनसे हारि नंङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो बर' फोरा माने मा होनो हाग्रा बंग्रा थांनानै मै गावना लाबोनाय आरो गुबुन ओ सेसा, नेवलाय बेफोरखौ नोंथाङा दहायनो बुंबोखादों बे बेफोरखौनो आरो ओ आंबो खोनाबोदोंल'। बेफोरनो आरो बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरनो हाबावगोन नामा?
ओ बुं मानि बागै होनदोंमोन नोंथां एसे बुंफिनलाय।
ओ जेनेबा ओ बेफोर मैहुर खालामनायाव मा मा आगजुफोर बाहायनानै बा मा मा खायदा बा ओ खायदाफोर बाहायनानै बेफोरखौ मैहुर खालामोमोन नोंथाङा एसे
औ औ हागोन थारैनो जे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदि बियो माखासे
बे
ओ बर'फोरा बा बर' सेंग्रा बा माखासे बर' हौवा माहारि होनो मैहुर खालामनो थाङोमोन नङा होमबा नोंथां ओ बै सम समावनो माखासे आगजुफोरबो गोनांथि जायो। बे समाव खोनानाय बायदिब्लाथ' गोदोनि समाव बैफोर माखासे हाग्रानि मै, एबा हाग्रानि अमा बेफोरखौ मैहुर खालामनायाव मामोन नो माखासे बोरलाफोर लानानैसो मैहुर खालामनायखौ खालामोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों नङा होमबा नों थां ओ बोरला आरो बिनि उनावहाय माखासे सिखा आरो बिदिनो दाव गावनो थाखाय लबार बैफोरबायदि आइजें आयलाफोरखौ लानानै मामोननो मैहुर खालामनो थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ औ
नाथाय आथिखालावथ' एसेबां बेबायदिखौ नुनो मोनलिया थेवब्लायबो आथिखालावबो बै सेसा, नेवलाय बेफोरबायदिखौ जा मैहुर खालामनाय नुयो बैफोराव बांसिनखौनो मानो औवानि लावथि बा मा होनो लबार आरोबाव बिदिनो सिखाफोर लानानै जों आरो लोगोसे लोगोसे मा होनो सैमा मासे लाब फानानै बैफोरबायदि होसोनायखौ बा मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
अ नंगौ ओ फानबो सानाय खोनायोमोन ना औवाजों बानायनाय?
मा होनो ओरै फारसेथिं होनानै फारसेथिं फान सानानै दोनोमोन लहानि फान बा आरो माने औवाजोंनो बानायनाय माखासे फानफोरखौ सानानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो। लोगोसे मेसें बोथोर सौ फैयोब्ला गोबां बर' सुबुंफ्रानो बेखौ मावखायो। जे एन्जर साहैनाय दुब्लि दुब्लि थांनानै बा बिलोफोरावबो थांनानै एन्जर सानानै लाबोनाय औवानि फान जों बैफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
अब्ला नोंथां नोंथांजों जोंहा जिखिआनखिनि सम होनाय दङमोन एसेबांखिनि समाबो जोबनानै फैबायमोन ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनफोराव समफोर मोनबावब्ला सावरायबावगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगो।
बिदिब्ला दोनथ' जासिगोन नामा?
औ दे।
जागोन दे।